हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
दालाय मा खालामगासिनो दं?
ओ दायो आङो नोंथां फ्रियैनो दङ।
अ अ होमबा जों मोनसे दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ नोंथां मा आयदाखौ लानानै सावरायनो नोंथाङा एसे बुंना होदो।
सावरायनायाथ' नोंथां रायलायनो थाखाय जोंना बहुद दङो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खाला थानाय दा जौगाबोबाय थानाय टेक्न'लजिफोर बिनि सायाव जों गुवारै बिस्थार होलायनो हायो लोगोसे बिनिफाय जोङो ओ माब्रै? बिदिनो बारहावाफ्रा गुबुंले जादों जों बिनिबो सोमोन्दैबो जों एसे रायलायनो हायो लोगोसे बेखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि मिथिंगाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि बे जुगाबोबाय दारिमिन जौगाबोबाय थानाय दारिमिनफोरखौ माबोरै ओ मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन जों बेफोरखौबो जों सावरायनो हागोन नोंथां। नोंथाङा माबाफोर बुंनो
ओ नोंथाङा माने गिबियावनो एसे आंनो फोरमायलांग्रोदो दे।
औ दे निसय आं हागोन। दिनै नोंथाङा आरो आं आरो गोबां बेबायदि जायगाफ्रावनो जोङो दिनै टेकनलजिनि जुग होननानै जों मोनथियो। लोगोसे बे जोंनि खाथि खाला थानाय जों जि बायदि गेदेर गेदेर मोसिनफो नुदों लोगोसे बि गोबां बिबांनि माने बिदिनो। गारि मथरफोर गोबां बिदिनो हान्थिग्रा मेला। बिदिनो जोंनि आबादफ्राव बाहायजानाय गोबां बिदिनो माबायावहाय बुब्लियावहाय बाहायजानाय जों नि बे टेकनलजि फ्रा दिनै गोबां आवगाय बोबाय गोदोनि जुगाव जों नायोब्ला जों दुब्लिफोराव जों माबाखौ बाहायोमोन नांगोलफोरजों बाहायोमोन। नङा होमबा नोंथां दायो जों ट्रेकटरफोर बाहायसै। गोबां बेबायदिनो हालेवग्रा माइ हाग्रा खमबिनफोरजों मेसिन इउस खालामसै माइ गायग्राफोर जों इउस खालामसै नोंथां दा बेफोरखौ नाय जि खो गोबां बे बायदिनो माबा जाबोबाय आरो जौगाबोबाय। लोगोसे आरो नोंथां नायबाव जों नै दिनै ओ गोबां बे बायदि सोहोराव गामियाव नोगोरफोराव गोबां बेबायदिनो गारि गारि हान्था मेलानि थाखाय गोबां बेबायदिनो सुबिदा जादों नङा होमबा नोंथां गोसो जाब्लानो जों दसेनो। जों न मोनहैगोन दसेनो आरो गुबुन जों बाहेरायाव देसफ्राव थांनोबाबो जों बे थांनो थाखाय जों जाहाजफोरजों एकदमबारे गिदिर गिदिर जाहाजफोरजों जों थांनो हागोन। लोगोसे जों दै सिंजोंबो थांनो थाखाय जोंहा गोबाव बेबायदि सुबिदाफोर दंबायो। लोगोसे जों फ्लाइटफोरजों थांनो हागोन नोंथां नङा होमबा। गोबां बे बायदिनो जोंनो सुबिदा होदों आरो।
औ
नाथाय बिनिबो आं मा नुहुरदों नोंथां बेनिबो माखासे गोबां खहाफोर दिनै जोंनि। प्रिृथिबियाव जाबोदों लोगोसे माबायदि जाबोदों होनोब्ला बिनिफ्राय ओंखारनाय माखास माखासे गेसफोर माखासे उखुन्दैफोर जोंनि बारहावाफोरखौ दिनै न खस्थ खालामलांदों नङा होमबा नोंथां दिनै आरो औ। नों नोंथाङा नायनो हागोन दिनै बिनि थाखायनो जोंनि प्रिृथिबियाव अखा हानायफ्रा बिदिनो दाब दाब जायगाफ्राव गैयि जालांदों। गोबां बिदिनो खम जालांदों आरो सान्दुं बारा जादों लोगोसे गरम फ्राव बारा जादों बार बारबाबो बारा माने नांसवा नांसवा जादों। नोंथाङा आं मा सानदों माने बे गासिबो बो बे जोंनि गुबुंले जानायनि जाहोननि थाखाय। बेबायदि जादों होननानै आं सानो आरो लोगोसे नोंथाङाबो नुनो हाबावगोन। बे जि बारहावा गुबुंले जादों आरो जिफोर बायदि बे दारिमिनफोरनि थाखाय। नै बेबायदि दै गुबुंले जादों लोगोसे गोबां बेबायदिनो गुबुंले जाबोदों। जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां संरैखा खालामनो नि गोनां। नङा होमबा नोंथां दिनै नोंथांनो ओ नोंथाङा मिथिदों जानो हागौ। गोबाव बेबायदिनो ओ माबाफोराव रादाब खौरांफोराव नोंथाङा नुदों जानो हागौ? दिनै जोंनि बे पेट्रला बेहायथ' इटानवइल ओ जों मिक्स ओ मिलायनायखौ जों लगायनायखौ मोननो हादों नङा होमबा मा नोंथां?
औ औ
औ दा बे इटानइल बानायग्रा जि दारिमिन बे दारिमिननि ओनसोलाव नोंथाङा
बिदिनो ओ ससियेल मिडियायाव बा रादाबफ्राव नोंथाङा नुनो हागोन बे जि दारिमिन बहायनाय दं बे दारिमिन थानाय ओनसोल ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि गेसफोर गदों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बिफां लाइफां दंफांफ्रावथ' अलरेडि माने ओ बेखौ साग्लोबना लाखाबाय बे गाज्रि गेसफ्रा लोगोसे बेयाव थानाय सुबुंफोर खौबो बेनि ओंखारनाय माखासे गेसफोर दैफोरा बे सुबुंफोरखौ केन्सारफोर बायदि गाज्रि गाज्रि बिगुरनि बेमारफोर बेबायदि बानायदों नोंथां। ओंखायनो बेखौ थारैनो जों गावनो गाव आखाइयाव लानांगोन। बेखौ मोनसे गोख्रों आ खाइयाव लानानै बिनि मोनसे मा होनगोन बेखौ ओ सलिउसन बा मा होनगोन ओ मोनसे फिननायखौ जों लानांगोन आरो माबोरै खालामबा माबोरै जागोन। लोगोसे आरो आं बुंनो हास्थायबावदों लोगोसे से जोंनि सायाव गारि सालायबो गारि गुरा लोगोसे गोबां बेबाय दिनो हान्था मेलानि थाखाय जोंनो होबाय नाथाय गोदो जों गराइ गारि मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो दानि जुगाव बहुत बिदिनो जौगाबोबाय जौगाबोनायजों लोगोसे बुहुत बेबायदिनो सुबिदाफोरबो जाबाय नाथाय बेहाय जोंनो बुहुत खहाबो बानायबाय नङा होमबा जोंनि आ बहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैबाय ओंखायनो बिनि थाखाय ओ बेदि फोरबायदि बेटारिजों सोलिग्रा गारिफोर बेखौ लायोबा जों साबसिन जागोन आं बेखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
नङा होमबा नोंथां? लोगोसे बुहुत बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि गेसफोरा दिनै गनानै बारहावाखौ बुहुत बिदिनो गुबुंले बानायगासिनो नोंथांखौ मोनथिखायो बेफोरखौ ओंखायनो जों बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय गावनो बे आंनि प्रिथिबि होननानै जों ओंखारबोबासो जागोन आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायना होलाय ।
औ नोंथां। ओ नों जा बुंबोदो बेयो नंगौ। नङमार नोंगौ बेयो सैथो बाथ्रा ओ बुङोबा जोङो गिबियावनो जोङो दा जौगानायखौ लानानै बुङोबा दा बा टेक्न'लजिखौ लाना बुङोबा जों गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै- जों गोदोहाय बिदि नों बुंलांनाय बायदि जों गोदो ओ बुङोबा जों गोदो गराइ गारि ना मा होन्दोंमोन नों बेफोरजों जों सोलिबोनायखौ नुनो मोनोमोन बा दाब दाब जायगासिम जों बेजों हान्थिनायखौ नुयोमोन बा जों दा साइकेल बा इदिनो गराइ गारि बा मोसौ गारि बेफोरबायदि ओ जों हान् हान्थिनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन गोदोहाय दाथ' जोङो ओ दाब दाब जायगासिम थांनो जोङो गोबां गारि नुनो मोननाय जायो जेरै बाइक बा कार बिदि बायदि बायदि रोखोमनि बा इफोरखौ माने जों लानानै माने गोबां सम आ माबानानै बासि बासायनानै जों थब सहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। माने जों मुलाम्फाबो जायो ओ बेनो बुङोबा आरो जों गारि बुराजों जों बिदिनो गोबां पलिउसन होनगोन बेखौ पलिउसनजों जों नस्थ' जानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बुङोबा जोङो औ ओमफ्राय आरो बुङोबा जों बे दंफां लाइफां बे खौ जोङो दानफायनानै जोङो लस जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं बिदिनो बार हावा गाज्रि जानायफोरा बेफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं जौगानाय बुङोबा जों जौगा होनोबा जों आरो मोजां लामासिम लांबा जों दंफां लाइफांबो गायनांगौ जानानै फैयो दा जों गायनांगोन जोंनि ओ बुहुमखौ मोजां मोजाङै रैखा लाखिनो मा रैखा थि होनोबा जिउफोरखौ जोंनि जानाय बेमारफोरखौ बा पलिउसन ओंखारनायफोरखौ बन्द' खालामबाय जों ओ दं फां एरि गायनायखौ जों राहा लामा लानांगौ बेनि अनगायैबो बुङोबा जों गोबां जौगानाय खौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङ गारिफोरजों बा गारि फोरनि अनगायैबो जोङो ओ गोदोहाय जोङ इदि ओ रादाब लिरनानै नानैसो जों गोबां जायगासिम मोनहै होनांगौमोन दाथ' जों मोनसे फन कलजोंनो जोङो बेफोरखौ जोङो माने सावरायनो हायो बा खबर मोननाय जायो गोबां जों इदिनो मबाइलफोराव नायनानै जों गोबां रादाब मोननाय जायो दोहाय जों गोबां बिदिनो नेनांगौ जायोमोन दा जों मबेलखौ खुलि मबेल होनना बुंनाय बेखौ जानुंखौ जों खुलिबानो नुनो मोन नायखौ जायो दाना जों गोबां राबफोरखौ बिदियावनो मिथिनाय जायो आरो बुङोबा जों गोबां जौगानाय होनोबा जों दाथ' जों बुङोबा आरो ए आइ होननाय मोनसे फैगासिनो दं बा फैबाय बेखौ जों सोलोंनानै गुबुन मानसिफोरनि ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो मुलाम्फा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों जेरै जों एस आइ होनना बुङोबा जों ए आइ जों जोङो गोबां खामानि मावनो हायोबा जों गाव खस्थ' खालामालासिनोबो बिसोर ए आइ खौ मावहोनानै जों गोबां खामानिफ्राय रैखा मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो खहा जानाय बुङोबा गोबां मानसिनि साख्रि बा इदिनो खामानिफोर सेना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो ए आइ खौ ओ बिनो जों जौगानायखौबो नुनो मोननाय जायो बा लस जानायखौबो जों नुनाय जायो आरो बे औ औ आरो बुङोबा जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जायो होनोबा उम गोबां मेसिन बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो मोननाय जायो दाना इदिनो न'फोरखौबो फोर बानायनोबो दाना खस्थ'फोर नांला बिदिनो मिसिन फोरजोंनो बानायो दाना इदिनो आरो बुङोबाथाय मानसिफोरनि खामानिखौबो से ना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जौगानायखौबो नुयो आरो खहा जानायखौ बो नुनाय जायो बिदि गोबां मानसि गावनि न'खर बिदिनो संसारफोरखौ बेफोरजोंनो मावना ज नायखौबो जों नुयो इनि थाखायनो जों लसखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नोथां
औ ओमफफाय जोङो बुङोबा जों जौगानायखौ बुङोबा आरो इदिनो गोबां रोखोमनि दं आं बारा औ-नोंथाङानो एसे फोरमायबावना होदो दे।
औ नोंथां। अब्ला नोंथां बे जौगानायनि बिसायावथ' गोबां दङ। रायज्लायबा रायज्लायजोबनो हाया। ओंखोमबाबो माने बिनि सेराव जों जौगाबाबो जेसेबांखि गारि मथरफोर लोगोसे गोबां गोबां दारिमिनफोर गिदिर गिदिर बाहाय- बाहायनो थाखाय- जों दारिमिनफोर बहायब्लाबो जों बेखौ जों मोनसे साइडआव दोननानै, जों मोनसे साइडआवबो जों मिथिंगाखौबो नायनांगोन। ओमफ्रायसो जों गावनि जौगानायनि फारसे जोङो, आगान होननांगोन आरो नोंथां। नङाबा बे दारिमिनफोर जौगानायावनो गोबां बेबायदिनो बेलेग बेलेग बिथिङाव जौगानानैनो जोंनि दे जोंनि देहाफोर जोंनि माबाफोर जिखुनु बुस्थुफ्रानो जोंहा संसार संहार जालांजोबगोन आरो। मानो होनोब्ला मिथिंगा दंबा जों दं जों गैयाबा मिथिं मिथिंगाबो गैया नङा होमबा नोंथां बेखौनो आं लास्टाव फोरमायनो सानो आरो। जौगाबाबो जों मिथिंगाखौ बावोब्ला जों गोरोन्थि जागोन आरो। होमबा नोंथां ओ बे रायलायनायखौ ओ बेरायलायनायखौ जों इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ नोंथां बेखिनियाव दोन्थ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बुहुद औ दे